खोनादों
औ खोनादोंना नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा आंनो सोलोंथाइनि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन औ नोंथां जों मानिे सोलोंथाइनि आयदायावहाय सावरायगोन ना
औ नोंथां औ नोंथां
मानिे जोङो सोलोंथाइनि आयदायाव सावरायगोन ना नोंथां
फोरमाय दो
औ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथाय सोलोंथाइया जोङो ओ बयबो सुबुं माहारिनि बा आथिखालावहाय ओ जों बयबो सोलोंथाइ जोंनो उन उन खारफागासिनो दङ बयबो
औ नोंथां
जेब्ला जों ओ सम जायो अब्ला ओ जोङो मानि सोलोंथाइनि गेजेरजों ओजोंहाय ओ बा सोलोंथाइजों उन उन खारफायो नङा होमबा
औ नोंथां
औ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आथिखाल मानिे माखासे खामानि फोरखौहाय गावनि जिउआव मावनानै लानो हायो आरो जों गोबां गियानफोर ओ मिथियैखौ मिथिनो हायो बेफोरबायदि गियान जोङो बुथुमनो हायो। सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया ओ - गिबि बा गाहाययै जोङो बिजाब फरायनायखौनो बुजिगोन बा फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गियान लानाय गियान। बुथुमनाय जों बेखौनो गाहाययै बुजियो। आरो बेजों लोगोसेनो सोलोंथाइजों लोगोसेनो जों लेङाइ सोलोंथाइफोर जेरैहाय ओ। गावबा-गाव जे हुदा गावबा गाव मोजां मोननायखौ सायख'नानै लानाय सोलोंथाइफोर। जैरैहाय ओ बेजोंनो ओ मोसानाय, मेथाइ खननाय ओ बेबादिनो गेलनाय गोबां रोखोमनि सोलोंथाइफोरखौ जोंङो ओजों जोंनि गुबै सोलोंथाइजों लोगोसे लाफालाङो आरो।
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों?
औ आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइजोंनो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माखासे ओ मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय बा साननो बुजिनो जोंनियावहाय रासिनै जोंनि साननो हानाय बुजिनो हानायनि गोहो होआ जोंनियावहाय बांसिनै माने ओ जगाय जायो आरो मानि जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ जों सो सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउनि जे थांखि जों जिउआव मा खामानि मावनो थांखि लादों बैफोरबायदि थांखिखौ जोङोहाय सुफुंनो हायो आरो। मानि जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो। माखासे ओ खामानिफोरखौहाय मावफुंनो हायो। नङा होमबा नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां।
औ दा नोंथाङा ओ सोलोंथाइनि सायावहाय ओ माबाफोर ओ। सोंथि खालामगोन नामा?
ओ नोंथां ओ जोङो। माखासे सोलोंथाइफोरखौ बुङोबा जोङो गुबैयै जोङो लिरनाय फरायनायखौनो गुबै होननानै बुङो नङा होनोमबा नोंथां, बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे आखाइ हाबानि जोङो सोलोंथाइफोरखौबो नोंथां ङा फोरमायनो हागोन नामा? जेरैहाय बायदिसिना आगजु बानायनाय औ
औ औ आखाइ हाबानि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोंनिया ओ आखाइजों सोरजिनाय नङा होमबा ना? आथिखालथ' जोङो माने सुबुं माहारिनि जे ओ सोलोंनाय बा जोंनि आखुआनो जाहैबाय ओ माबा मोन से ओ माबा मोन से थासारिनि सायाव जोङो बेखौहाय सोलोंनो नाजानाय बा उन संनाय नङा होमबा? ओ माबा मोनसे नुयोब्लाथाय जों बेखौ बिखौ सोलोंथारगोनखि सोलोंथारगोन नङा होमबा? ओ दा बेबायदियावहाय जोङो बुंनो हायो आखाइजों सोलों आखाइजों सोलोंथाइ लानाय नङा होमबा? आखाइजों माबा मोनसे आगजुफोर दिहुननाय। ओ दा बेबायदियावहाय, ओ‌ल दाथ' आथिखालथ' मा होनो? ओ बिगियान बा ओ‌ बिगियानारि मुगा नङा होमबा? दा जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माखासे ओ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिनिक ओ आगजुफोर बेफोरखौ जोङो दिहुननो हाबोदों। न ङा होमबा? ओ गोबां
औ नोंथां।
पन्दितफोर बा गोबां गिदिर गिदिर साइन्टिसफोराहाय दिहुनबोदों। नङा होमबा? दा बेबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आथि खाल मुगाया मोनसेनिफ्राय मोनसे थाखो मानि जौगाबोगासिनो आरो। ओ जुदि जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ गैयामोनब्ला बैफोरबायदि आगजुफोरा दिहुन जानाय नङामोन। जेरैहाय मबाइल खौनो लादो नोङो। कम्पिउटार, साइकेल, मटर, गारि गासिबो आरोना मेचिन बेफोर। आरो बेनि अनगायैबो मा ओ जोंनियावहाय ओ ओ जोंनि बर'नि होननानै बुङोब्ला ओ‌ माखासे आगजुफोर जोङो सोरजिनानै लादों बा गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो बेफोर आगजुफोरखौ दिहुन बोदों। जे औवाजों दिहुननाय जोङा आगजु ओ नुनो मोनोबा जोंनि जे सामफ्रोमबोनि नखर ओ नखरनि जिउ खुंना याव बाहायबोयो नङा होमबा? ओ जेरै जोङो बेबायदिनो ओ सान्द्रि, संग्राय, जेखाइ, खबाय बेफोरबायदि ना। बेफोरबायदिखौबो जोङो सोलोंनायनि गेजेरजोंसो दिहुननो हाबोदों। नङा होमबा? ओ आरो बिनि अनगायैबो जेरै जोंनि दामग्रा देग्रा आगजु। नङा होमबा? ओ जेरै जोंहा बर' हारि या माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर दङ'ना। बैफोरबायदिखौबो जोङो गोदोनिफ्राय जे आबै आबौमोनहा जोंनो फोरोंबोदों बेखौ जों सोलोंनानै दिहुनबोनो रोंदों। जेरैहाय खाम ओ सेरजा, सिफुं बेफोरबो मोनसे जोंनि सोलोंथाइ। नङा होमबा? दा आथिखालावबो बैफोरबायदि आगजुफोराहाय गोबां माने ओ‌ दिहुन जाबोगासिनो आरो। ना खोनादोंना नोंथां? दा आरो जों बेखौ दिहुननायनि गेजेरजोंनो मा ओ बेखौ बानायनायनि माखासे ओ जे नेमखान्थि जों बेफोरखौ सोलोंनानै लाबोदों माबा मोनसे आगजुखौ जोङो बानायोबा मा मा ओ जों खामानिखौ मावनांगोन बा बे आगजुफोराव जोंनो मा मा बाहायथायफोरखौ नांगोन बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनानै बा सोलोंनानै दिहुनबोनो रोंदों ना। खोनादोंना नोंथा? औ आरो जों बेबायदिनो जोंनि जे ओ बै फोर आगजुफोरा जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोबां हेफाजाब होबोदों आरोना। जों बेखौहाय मिथिनो मोनो आरो।
औ नोंथां। औ जोङो मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुङोबा बेयाव सासे फोरोंगिरि थायो। नङा होमबा? नों जोङो जेरै फरायसालिनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै बा आखाइनि हाबानि फ्राय लानानै बा जोङो माखासे हारिमुवारि फोरोंथाइ बा सोलोंथाइ लानाय बेयावबो जोङो सासे फोरोंगिरि बा फोरोंगिरिफोर थायो। नङा होमबा नोंथां? जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो दिथागिरि एबा फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां? जाय जेराव जोङो दिथागिरि एबा फोरोंगिरि गैया बेयाव फरायसाफोरा जोङो लामाखौ नुजेना। नङा होनबा नों थां? जेरै हाय जोङो फरायसालिनिफ्रायनो जोङो बिदिन्थि होनो हायो। सासे फोरोंगिरिनि गुबै बिफावानो जाहैबाय बिजाबाव थानाय माखासे ओ फुआफोरखौ जोङो खिन्थानानै होनाय। आरो बेबायदिनो जोङो फराफोरनि सोंनाय फिननाय बा फराबनि गुबै ओंथिखौ जोङो फोरमायना होनाय आरो बेजों लोगोसे बे फरानि गुदिनिफ्राय आरो बिनि गुबै गियानसिमहालाग गै जोङो मा होननानै बुङो फोरमायनानै होनाय एबा बुजायनानै होनाय नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि सोमोन्दै फोरोंनाय बा मिन्थिफेरै फराफोरनि सोमोन्दै फोरोंनाय बा फरायनो रोङैखौ फोरोंनाय खिन्थानानै होनाय लिरनो रोङैखौ लिरनो फोरोंनाय बेफोरनो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन ओ सोलोंथाइ जेरै फरायनायनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन माखासे फोरोंथाइफोर थायोना। बेयावबो जोङो मा होननानै बुङो माखा सासे दैदेनगिरि बा माखासे फोरोंगिरिफोरनि जोंहा गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो मोनसे आगु बानायनायनि बिदिथि लानोबा जेरै जोङो लानो हायो। जोङो जेरै औवानि माखासे आखाइनि हाबा बानायनाय जेरै औवानि गिसिब बानायनाय औवानि संग्राय बानायनाय औवानि सान्द्रि बानायनाय आरो। बेबायदिनो औवानि खबाय बानायनाय आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो औवानि जोङो सियार बानायनाय बा जिरायग्रा मासिना आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आगजुफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोना जोङो बेफोरखौबो आथिखालाव ओ ओ मोनसे सोलोंनां आयदा हिसाबै जोङो थिसननाय जादों बेखौ जोङो आखाइनि हाबा सोलोंथाइ महरै जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायनि दिनाव जोङो मा जोङो आबौ आबै बा जोंनि देरसिन बैसोरनि देरसिन बैसोनि मानसिफोरनिफ्राय जोङो नायनानै सोलोङोमोन नाथाय आथ आथिखालाव जोङो बेखौ मोनसे ओ फोरोंथाइ मिरुफोराव जोङो फोरोंनायखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जोंनो बे फोरोंथाइ मेदुफोरनि गेजे जोहै जोङो माखासे गुबुन गुबुन आ आखाइनि हाबाफोरखौबो जोङो फोरों सोलोंनानै लानो हायो जेरै बेयाव सासे फोरोंगिरिया रोंखा राखा जानांगोन जोङो सासे फोरोंगिरि जानो थाखायबा मा जाय जाय आयदानि सायाव जोङो बे फोरोंगिरि जानो नागिरद बे फोरोंगिरिया गुबैयै आयदानि सायाव जोंहा रोंखा राखा जानांगोन नङा हबा नोंथां बेनिफ्रायसो जायफोर सोलोंसाफोर बा फरायसाफोर जोङो फोरोंनो हायोना बेबायदिनो फोरोंगिरि एबा दिथागिरिया फारि फारि फोरोंनाय नायाव फरायसाफोरा साबसिनै रोंगौथि मोननाय जायो आरो बेबायदिनो आरो मोनसेनिख्रुइ बांसिन गोबां गुबुन गुबुन रोंगौथिबो मोननो हायो आरो बेबायदिनो जों जोङो ओ फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो आखाइनि हाबानि सोलोंथाइ जोंहा माखासे फाराग थि दङ फरायसालिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा गुबैयै जोङनो लिरनाय फरायनाय आरो खोनासंय बे मोनथाम लिरनाय फरायनाय